हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनाबाय खोनाबाय, औ नोंथां। जोंथ', होनबा जोंहा दिनै ओ बर'फोरा मा मा गेलेयो बेनि सायाव एसे सावरायनि नङा होमबा? औ नोंथां औ। गेलेनायाबोथ' जोंनि बर' फोरनि गोनांथार गोनांथार नालाय, जोंनि देहा आरिफोरनि नि थाखाय जोबोर गोनांना गेलेनाया। बे गेलेनायनि सोमोन्दै नोंथाङा जा मिथियो बेखौ एसे फोरमायना होदो दे होमबा नोंथां। होमबा आं जागायजेनसै एसे नङा होनबा? औ दे नोंथां जागायजेनदो।
जोंथ' ओ बर'फोरा ओरैनो माने बहुद गेलेनाय गेलेयो गामि ओनसोलफोराव नङा होमबा? टाउनावबो दा बेफोराव जों बांसिन माने ओ ओ जोलुर गेलेनाय जायनाखि होनो फुटबल नङा होमबा?
औ नोंथां औ बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो। ओं नुयो नोंथां, ओरैनो ओ ओन्दै समाव नुबोदों जोङो, ओं नुदों आरो गेलेनोबो मोनबोबाव बाय आंबो।
औ औ औ, ओमफ्राय आरो दा जोंहा ओरै बाथा गेलेनाय नङा होनबा? ओ ओरै मा-मार्बल गेलेनाय ओ हाखर खि
औ आरो गिला गेलेनाय गिलाखौ नोंथाङा गेलेफेरदोंना फेराखै?
ओ गेलेदोंमोन गेलेदोंमोन, गिला गेलेनाय आमफ्राय दा बिदि औ बहुद गेलेनाय दं आरो। दा बेफोर गेलेनायखौ ओ गेलेयोबा जोंहा माखासे ओ देहाबो थाजिम मोनो नङा होमबा, देहायाबो गोरा थायो।
गेलेनायाबो जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांना नोंथां? औ।
दा जोंहा माखासे माखासे ओ मुंदांखा गेलेनायफोरबो दङ नङा होनबा बर'नि। ओ नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ ओ जेरेखम ओ खमलायनाय गेलेनाय नङा होमबा?
ओं औ नोंथां औ।
औ दा खमलायनाय गेलेनायखौ जोंहा गुबुन गुबुन हादोराव ओ दिन्थिफुंनो हाबोबाय दा गुबुन हादरनि मान ओ सुबुंफोराबो जोंखौ मि मिथियो दा माने बर' बर' हारियाबो मोनसे गुबु माबा गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनाय दं होननानै। दा जोंहा चाइना, जापान ओरैहाय ओ खमलायनाय ओ बे गेलेनायखौ देखायबोनो हाबाय, दा ज बहुद माने बुहुद माने बर'फोरा दा
गेलेयो, औ नोंथां औ
औ दा खमलायनायाव माने बुहुत लाइमोनफोरा माने बाहागो लादों। जेरेखम जोंना ओरै
ओं, जेरखम जोंना ओरै ओ बावखुंग्रि गाखोनाय माखासे फोरबोफोर दं आरो औ नोंथां औ। ओ बर'फोरनि फोरबोफोर गिदिर गिदिर फोरबो जायोबा माखासे बेफोर गेलेनायफोरखौबो बादायलायनायखौ होयो आरो।
जेरखम ओरै दुरुं बोनाय ओ ओ
काबाददि गेलनाय नङा होमबा? औ औ।
दा बेफोर बेफोरबादि गेलेनायफोरखौ जों नुबोनो मोनो आरो। माखासे फोरबोफोरावबो जोंहा बादायलायनो हायो। बादायलायनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे ओ बान्थाबो होनाय जायो।
बो होनाय जायो।
दा जोंहा बिथाङा ओरै ओ माखासे ओ गेलेग्राफोर बेखौ सिनायदों जानो हागौ मालाबा ओ जोलुर गेलेग्रायाव जेरेखम दुर्गा दास बर' ओ
औ ओ कलिचरन मोन नङा होमबा ओं सिनायो बर'नि बिसोरो जोलुर गेलेनायाव मुं लाखिदोंना मुंदांखा बेखो-बेफोर खो सिनायो आरो आङो
औ औ नोंथां औ दा बिथांमोना दा जिलुर गेलेनानै गावनि मुंखौबो खामायनो हाबाय। नङा होमबा ओमफाय ओ जोंहा जोंनि बर' बर'फोरा बर' होननानै ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो सिनाय जाना जाबाय। नङा होमबा?
नङामबा
दा बे जोलुर गेलेनाया मोनस बे माने ओरैबादि मोजां माने देहाखौबो मोजां बानायो आरो नोंहा ओ थांनानै थानायनिबो राहा लामा देखायो आरो।
माथिखायो आरो। औ आहारो जोंनि माइन्दडखौबो पजिटिभ उम जाय जोंखौ मोजां सानहैयो आरोना बियो औ औ ओरैनोबा नोंथांनि सोबसे मोजांसिन मोन्नाय खेलाया मबेमोन नोंथां? आंना गेलेनाया सबसे साबसिना बेनो माने ओ जोलुर जोलुर गेलेनाया औ टिम मोनसेयाव बेसांसो थायोमोनबा नोंथां?
टिम मोनसेयाव टिम मोनसेयाव ओ गासै बिदिनो फन्द्र' जनसो थायो आरो। आमफाय मे ओ गुबै गेलेग्राया एगार' जन जायो आमफाय माखासे साबस्टिथिउट आव थायो आरो माने माबाफोर सोरबा माबाफोर जायोबा नेथ'नानै बै हाबनांगौ गौ जायो। आमफाय बिदिनो माखासे ओ फोरोंग्राबो थायो ओ कचबो थायो
औ
औ दा बाहाय मोनसे टिम जायो आरो। दा जोंहा नोंथाङा माबाखौ खोनाबाय जानो हागौदां ओ
ओ ओ दुरान कापखौ दुरान काप आङो ओइ आं बेखौ माने खोनादों खोनानाया खिन्थु आङो माबानाय जायाखै आरो बांद्राय नटिस खालामनाय जायाखै जोंहा जोंहा बड'लेण्ड एफ सि दंना मोनसे ओं ओं ओं।
औ दा बाहाय जोंहा जोंहाथ' थांनाय बोसोरफोराव क'क्राझाराव जाबाय थादोंमोन। औ क'क्राझाराव माने बुहुद लोब लोब बर'फ्रा नायफैदोंमोन सोलोंदोंमोन नङा होमबा माने मारै नियम खान्थिफ्रा मोरै आमफाय गुबुन गु बुन हादोरनि ओ गुबुन गुबुन ओ गेलेग्राफोरा मारै मारै गेलेयो बेखौ नायना लानो हादोंमोन। आमफाय देग्लायहाय गहाटीयाव लादों।
लादों
ओ बे दुरान कापखौ आरो आमफाय बाहायबो जोंहा बड'लेण्ड एफ सि या बाहागो लागोन।
औ औ
माने मोनसे जायगा मोनसे जायगा मोनबाय आरो माने गोजौ गोजौ
गोजौ लेबेलाव ज ओं जोंनि बर'खौ दैदेनलांनो थाखाय
औ
नोंथांङाबो गेलेहैगोन नामा?
ओहो आं गेलेया हो
ए
औ ओमफ्राय नोंथांङा माबाफोर ओरै ओ आइजोफोरनि गेलेनायफोर मिथिगौबा एसे खोन्थाहरदो।
मिनथियो नोंथां ओरैनोथ' जोंङो हावासि होननायखौथ' नोंथां खोनाबाय दां हावासि होननाय जाय बिमा थालाय लायनानै गेलेयोना सिन बोनानै सिन गल बोनानै
औ औ औ
बेफोरखौ जों उन्दै समाव गोबां गेलेबोबाय आरो काबादी काबादीयाथ' गोबां फेमास
औ औ
काबादी होनबाथ' नोंथांङा मिथिखायोना बेथ' गोबां फेमास बे केलाखौ आं गेलेफेरबाय आरो बेवहाय थिम मोननै थायो गेजेराव सिन बोनानै बे सिनाव गानानै जेनेबा जों काबादी बिदि होननानै होसोनाय जायो बे होसोनानै जायनो बांसिन बोबथानो हायो बेनो देरहायो आरो बे थिमा।
औ औ औ औ
मोजां मोनो माइनफब माइनाबो पजिटिभ थायो ओरो उम आरो जोंङो देहाफोरा मालाबा समाव लोरबां मोनो बायदिसिना जानायनि जाउनाव जोंनि थैफोरा
उम
एसेबाबो जेनेबा खारसारनो लामा मोननाय बायदि जायो आरो बेफोरबायदि खेला गेले गेलेनायफोरजों
औ माने ओ खेलाफोरखौ गेलेबाय थायोबा माने देहाफोरा माने फ्राट फ्रिट थाबाय थायो आरो। माने थाजिम थाबाय थायो।
थाजिम जायो राफोद मोनो माने गावखौनो गाव स्ट्रं मोनो आरो बेफोरबायदि खेला गेलेनानै। गोसो मोजां थानायजों लोगोसे देहाफोरखौबो राफोद स्ट्रं मोनो एसेबाबो
औ औ औ नोंथां दा बे गेलेनायजोंनो माखासे ओ सिनायथिबो होनो हायो नंङा होमबा?
औ नोंथां औ
औ जेनेबा बा नोंहाबो सिनायथि नों आंङाबो सिनायथि मोनो आरो जायगानिबो सिनायथि मोनो जोंहा
थि मोनो जोंहा बड'लेण्डनि थि मोनो नंङा होबा? जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैयो।
हैनो मोनो बेफोरबादि लामा दं आरो बुहुतनो गेलेनायजों
औ नोंथां आरो माखासे गेलेनायफोराथ' दरमाहाबो मोनो होननाय खोनालायदोंना नों थां ओरैनो मा-मा खेलाफोरा इदि औ औ दरमाहा मोनो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
माने थांनानै थानायनि
माने थांनानै थानायनि राहा लामा मोनो आरो औ इन्टारनेसनेल थांनायफ्राथ' मोनोना नोंथां
औ मोनो नो
नेसनेलनि बिदि जेनेबा हादरनि सोमोन्दै गेलेग्राफोरा थ' मोनोना औ नोंथाङा खोनादोंना बिदि मोननायफोर ओरैनो
औ बेखौथ' खोनादों औ
औ बेखौथ' खोनादों औ। थांनानै थानायनि थाखाय राहा लामा आजिखालि-आजिखालि ससियेल मिडिया बहुद दं नालाय फोराव नायनानै नुयो आरो। औ रांखावरि जेनेबा आरजिनानै न'खरखौ दैदेनलांनो हायो आरो गेलेनायफोरनि गेजेरजोंबो।
औ औ नोंथां औ। दा जोंहा बिदिनो माखासे ओ बादायलायनायखौ होनायखौथ' मिथिखायो नोंथाङा जेनेबा ओ बैसागु फोरबो फैयो जोंहा नङा होमबा बर'फोरनि मोनसे औ दा बैसागु फोरबोआवबो जोंहा बिदिनो दुरुं बोनाय नाय बादायलायनाय थालेर फिफां गाखोनाय नड़ा होमबा ओमफाय मेगन खाथेनानै दैहु बुख्रुबनाय बेफोरखौ मेला माने फोरबो लायै फोरबो माने आलदा-आलदा माने बुहुत रोखोमनि जोंहा गेलेनाय नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां
औ
दैहो ओरैनोथ' जोङो गामियाव थानाय हिसाबै दैहु बुख्रुबनाय इदिनो खारनाय हानद्रेद मिटार खारनाय नैजौ मिटार खारनाय बेफोरबायदि खारनायखौ जोंबो गेलेबोफेरबाय आरो देरहाबोफेरबायबो ओन्दै समाव।
औ
नोंथाङा ओरैनो बेफोरबायदि खारनाय बारनायफोरखौ गेलेफेरदों ना गेलेफेराखै?
औ औ बेफोरखौथ' ओइ गेलेबाय थानाय जायो
गेलेबाय थानाय जायो। बोसोर गोदानाव खनसे बैसागुआव गेलेनाय जायो आरो जोंनियाबो।
औ औ औ माने बेफोर बुस्थुखौ माने देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय गेलेबाय थायोबा मोजां आरो बयबो।
औ नोंथां औ
औ
सानाय सुनायनिफ्राय जों एसेबाबो रैखा मोनो न' सिङाव थानानै न' सिङाव ओरैनो बेखार थानायाव जोंनि देहाया माखासे खहा जायो। बे खहानिफ्राय जोङो इदि खेला गेलेनानै देहाफोरखौ थैफोर खौ स्ट्रं एसेबाबो राफोद खालामनो हायो आरो बिदि गेलेनायनि गेजेरजों।
औ होमबा नोंथां जोंहा ओ समाबो गैला ओ जोंहा गुबुन आयदानि सायाव ओ गुबुन ओ थाइमाव रायलायनोसै नङा होमबा? औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां साबायखर आंबो नोंथांजों माखासे गेलेनायनि सोमोन्दै मिथियैखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदो नोंथां। बिदिब्ला औ दोनथ'नोसै नामा नोंथां। दे औ दे
औ दे दोनथ'लायसै होनबा दे।